औ नोंथाङा खोनादों ना नोंथां औ नोंथांं ओरैनोस जिरायनो दं नोंथां नोंथाङा ओरैनो दंब्ला आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
सावरायजागोन नोंथां
औ नोंथाङा होमबा माने जोंनाथ' जोङो बायदिसिना बोथोराव जोङो बायदिसिना आबाद मावनाय जायो आरो नोंथां।
मावनांगौ नोंथां थारैनो
माने जोंना मेसें बोथोरा दैज्लां बोथोर दं नालाय गिबि जोंना बेफोराव जोंना अखा हानाय आरो अखा है बोथोर जायो नालाय नोंथां जेब्ला जोंनाव अखा हानाय बोथोर जायो जोंनाथ' दंग' गैया बायदि माइखौ गायनाय जाया नोंथां आरो जोंना मेसें बोथोरावथ' जोङो नोंथाङा मिथिखायो मा मा आबाद गायनाय जायो दा नोंथाङा एसे फोरमायना नामा जोंनि बै जोंना दैज्लां बोथोराव जे जोङो बायदिसिना जोंना माने आबाद मावनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा? नोंसोरनि बे ओनसोलथिं माबादि आबाद गायो?
औ नंगौ नोंथां हादों जेनेबा जोंनिया आबाद होन लोगो लोगोनो जोंहा गोबां मानसिनि जेनेबा जिउ खुंनाय गाहाय राहा लामा जोंना आबादा नङा होमबा नोंथां जेनेबा आबादा जोंनिया नै जोङो दैज्लां बोथोर आरो बोथोर लाना बोथोर जोंनि ओनसोलाव गोबां जेनेबा गामि जोंनि गामि ओनसोलफोराव जोंनिया गोबां आबाद जायो नङा होमबा?
नंगौ नंथां नांगौ
जेरै दा नों हमना ला जोंनिया दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव जोंनिया आसाम
जोंनि सुबुंफोरा माइ आबादखौ मावो मानो होनबा जोंनिया दैज्लाङाव जोंनिया अखानि बिबाङा गोबां लायो जोंनि आसामाव नङा होमबा जोंनि आसामाव अखानि बिबाङा गोबां उम जायनि जाहोनाव जोंनि फोथारफोराव दै जायाव ज' दै जाना थायो। बेनि थाखाय दैयाव जोंनो माइ आबादखौनो मावो माइ आबाद मावनो थाखाय जोङो गिबियावनो जोङो जा जा जा फोथाराव माइ गायगोन बेखौ खारायग्रोना लायो आरो खारायखांनायनि उनाव जों खोथिया थुलिखौबो खारायो खोथिया थु
नोंगौ
गिबियाव जोङो गला दखानफोरनिफ्राय बेनि जोलै बिधान होनो जायखौ जों बेनि जोलैखौ लायो। बेनि उनाव जोङो न'आवबो थायोब्ला न'निखौबो लाजायो बे खौ जोड़ो फुख्रियाव सानसे बा साननै सोमना दोनो सोमना दोनखां
नंगौ नोंथां नं
नि फुख्रियाव जेनेबा सोमखांनायनि उन जों जेनेबा बारायोब्ला मा होनोलाय बेखौ जोंनिया फुख्रिआव जेनेबा जोंनिया फुख्रिनिफ्राय जोंनिया बेखौ साननै सोमना दोननानै जोङो माइलिखौ बोखाङो आरोना बोखांब्ला जेब्ला बियो जोंनिया बोखां नानै जोङो मा होनो उसुंदा बा जोंनि न' सिङाव जों बेखौ लांना फेन हालेवखांनायनि उनाव जों बेवहाय लाइ बिलाइ नङाबा थास' बिलाइ खोबनानै दोनो जाहाथे बियो गाज बे बिदुं मोननानै गाजा ओंखारो आरो ना।
नंगौ नंगौ
गाजा ओंखारनायनि उनाव जोंना गाजा ओंखारनायनि उनाव जोंना बेखौ जोङो फोथारखौ खारायखाना दोनो नालाय आगोलावनो खारायखांनायनि उनाव जोंना बेवहाय फोथाराव जेनेबा बा जाबोला मा होनोलाय बेखौ मा होनोमोन जोंनिया फोथारखौ फोमोनो फोमोनखांनायनि उनाव जों बे जोलैखौ लाना फैनानै जोङो गायफैयो आरो ना। गायफैनायनि उनाव जोंआ गायफैनायनि उनाव जोंनिया फो ओ गायफैयोनो सरि जोंहा जोलैखौ सारफैयो सार फैनायनि उनाव जोंना बेवहाय सारफायखांनायनि उनाव जोंहा बेनि सोरगिदिं जोंहा नेट बा बेरा होनानै दोनो जाहाथे जोंनि जोंनि खोथिया फोनायखौ मोसौफोरा गाग्लिनानै गाज्रि खालाम बेखौ खालामखांनाय औ बेखौ खालामखांनायनि उनाव जोंना जोंनि फोथारखौबो जा फोथारखौ खारायदोंमोन बेखौबो जोंङो खनसे खामार होबावना लायो खोथिया लावनाय सम खोथिया लावनाय समनि आगोलाव
नंगौ नंगौ
बेनि उनाव जेब्ला खोथियाया लावो अब्ला जोङो गामिनि मानसिफोरखौ हाजिरा बा टिका लानानै जोङो बे हाजिरा बा टिखा लानानै जों बेखौ फुहोयो खोथियाखौ। आरो खोथियाखौ फुखांनाय लोगो लोगो जोंहा जोंनि फोथारखौ फोमोनो आरो आगोल थ' जोंनिया मोसौ मैसोजोंनो सब सामा खामार होनाय फोमोननाय जेनेबा खारायनाय बेखौ मोसौ मैसोजोंनो मावोमोन नाथाय जोंनिया दा जोंनिया समनि आं खालाव जोंनिया गोबां मेसिनफोरबो दावगा बिगियान जुगाबो दावगाबोनाय नुयो नालाय जोंनिया गोबां मेचिन ओंखारबाय आरो ना बे मेचिनफोरजोंनो जोंनिया फोथारखौ एवो जाय जोंनि खम समनि गेजेरावनो गोबां बिगा बिगा हा एवना होयो
नंगौ
औ बेनि उनाव जोंना एवखांनायनि उनावलायनो जोंना माइखौ खोथियाखौ रानना होनानै जोङो गामिनि जेनेबा आइजो माहारिफोरखौनो माइ गायनो लिङो बेनि उनाव जोङो माइ खौ गायखांनायनि उनाव जोंना माइजों लोगोसे माखासे गाज्रि हाजिराफोरल' रज'फायो बेखौ फुखांनानै जोङो बेखौ फुखांनायनि उनाव जोंना बेखौ जेनेबा फुखाङोब्ला जोंनिया नोंथां फुखांनायनि उनाव जों बेखौ जों बेवहाय मुलि होयो आरोना माइआव। जाहाते जोंनि माइ आबादा मोजां जायो बेखौ मुलि होखांनायनि उनाव जोंहा साननैसो थाना जोंहा माइआ थरायनो हमो जाय जायखौ जों बिबार बारनायबो होनना बुङो।
नंगौ।
बेनि उनाव जोङो माइया बिबार बारखांनायनि उनाव जों माइ बेनि साननैसो उनाव माइआ जेनेबा मोनो आरोना। मोनब्ला जों बेवहाय आरोबाव जा मुलि होबावो। जाहाथे बेयाव एम्फौ-एनलाया जोंनि माइ आबादखौ खहा खालामनो हाया। बे थाखाय औ बेनि उनाव साननैसो थानानै जों माइखौ हायो आरोना जेनेबा रानब्ला माइआ रानला औ अब्ला माइखौ हा जाखांनायनि उनाव जोङो नांगौ बिबांनि माइखौ न'आव लाखियो। आरो नाङि बिबां माइखौ जोङो फानहरो आरोना। बेयाव बे राङा जोंनो बेफोरनि एफा एनै मोननाय राङा जोंनि जोंनो गोबां खामानियाव सुं थाय। जोंनि जेरै- न'खर सालानाय खामानि नङाबा गोबां बायदि रोखोमनि। नोंथाङाबो एसे फोरमायना हानो हागोन नामा जेनेबा दैज्लां बोथोर बा मेसें बोथोरनि आबादनि सायाव?
हागोन नोंथा हागोन। दा मेसें बोथोर होनब्लाथ' जोंना जेब्ला जोंना अखानि बिबाङा खम जायो अब्लानो जोङो मेसें बोथोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो नोंथां। जेरै- जोङो मेसें बोथोराव मा मा आबाद मावो होनब्लाथ' जोंना गिबियावनो जों बेसर आबादखौ जोंनि बे सा-सानजा भारताव गोबां गोदोनिफ्रायनो जोंना बेसर आबादखौ जोंङो गायनायखौ नुबोदों आरो नोंथां। आरो बिनि उनाव जोङो टिसि दङ। मटर जोङो जोंना आलु बायदिसिना जोङो गायो आरो नोंथां।
नंगौ नोंथां थारैनो।
बेसर आबादखौ जोंना गुबै आबाद हिसाबै जों गायनाय जाया-गायनाय जायो आरो नोंथां। दा नोंथांनो एसे फोरमायनो सानदों आरो नोंथां। बेसर आबादखौ जोंनि बे ओनसोलाव मा बायदियै गायनाय जायो। जेनेब्ला जोङो जेब्ला जोंना माइखौ जोङो हाखाङो। हाखांब्लाथ' जोंना बै हाया ओरैनो गोरलैसोना थायो नालाय नोंथां। थां। अब्ला जोङो बे हायाव जोङो बेखौ नारा थायोना आरो नोंथाङा नारा नाराखौ जोङो मोजाङै हानाबो लायो आरो नोंथां बेनि उनाव जोंहा नारा खौ माने जोङो आलुनि थाखायबो बै नाराखौ नांगौ जायो नालाय नोंथां। बेनि थाखायनो जों बेखौ हाना दोनो आरो बेनि नङाब्लाबो जोङो जायहा आलु गायनो माने जायगा गैया बैसो रहा नाराखौ सावना होयो आरो नोंथां। जाहाथे बै बेसराव बेसर राव हासार जायो। बेनि थाखायनो नारायाव थानाय जोंना हांगारा बेसरनि थाखाय हासार जागोन होननानै बेखौ सावना होयो आरो नोंथां अरजों। बेनि उनाव जोङो बैखौ एवना लानांगोन आरो। ट्रेक्टर नङाब्ला जोंना गोदोर ट्रेक्टर जेरै- जोंना हनुमान ट्रेक्टर, बायदिसिना आरो जोंना हेन्द ट्रेक्टरफोरजों एवना लानांगोन आरो नोंथां। बेनि उनाव जोङो बै नवाव जोंना माने जोंना बे सरनि जोंना फुलि माने बेगर बेगरखौ जोङो मोजाङै जोङो जावना लानांगोन आरो नोंथां। जाहाथे बेयाव थेफा बेगरबो थाया। बेनि थाखायनो बे खौ मोजाङै जावखांनानै जोङो बैखौ माने जेराव जोङो एवदोंमोन। बेयाव जोङो बेखौ सारना हैनांगोन आरो नोंथां। सारना हैब्ला जोंना से दान नङाब्ला जोंना नैजि नैजि साननि उनाव जोंना बेसरा जोंना रज'यो आरो नोंथां। जेब्ला जोंना बेसरा रज'यो अब्लाथ' जोङो बेसरनि बै
माने बिलाइखौबो जायो आरो नोंथां। बिलाइ गोरलैखौ जोङो बायदिसिना आलुजों एवनानैबो जायो नङाब्ला जोङो दाउदै बायदिसिनाजो बायदिसिनाजोंबो जों एवनानै जानाय नुदों आरो नोंथां आरो जानाय आरो जायोबो। बेनि उनाव जोंना बेफोरबायदि जोङो बिलाइ जाखांनायनि उनाव जोंना जेब्ला नैजि दा नैजि दिन थाबावो अब्लाथ' जोंना बै माने बेसरा जोंना बिबार बारो आरो नोंथां। गोमो गोमो जोंना बेयाव गोबां बेरे सिखिरिफोर फैयो आरो नोंथां। जेराव बेरे सिखिरिफोरा बै बिबारफोरखौ जोंना गाज्रि खालामनो फैयो आरो नोंथां। गाज्रि खालामनो फैबा जोंना बै बिफांनिफ्राय जोंना बिलाइआ बिबारा जोंना सिरियोब्ला नोंथां अब्ला जोंनाथ' फिथाइया जोंना खम बिबांनि मोनगोन नालाय बेनिखायनो
औ
बेखौ जोङो माने होबथानो थाखाय बिलाइ सिरिनायखौ जोंनि बेरे सिखिरिफोरा जानायखौ होबथानो थाखायथ' जों बेयाव बायदिसिना जोंना स्प्रे जों मुलि बाहायो आरो नोंथां। बेखौ बाहायखांनानै जोङो जेब्ला जोंना फिथाइ थायो फिथाइ थायोब्लाथ' जोङो बेखौ माने जोङो एसे रानो होबावनानै जोंना जेब्ला उम रायो राखांबा जोंना रानो आरो नोंथां बेगरा रानो। रानब्लानो जों बेखौ फुनानै जोङो थाइसे जागायाव दोननाय जायो आरो नोंथां। थाइसे जायागायाव दोननानै जोङो बेखौ उम जोङो बैयावनो जोङो नायो आरो नोंथां जेरै जोङो ट्रेक्टरजोंबो जोङो नायो नङाब्ला जों मोसौजोंबो नायो आरो नोंथां। बेनिफ्राय जोङो बैखौ नानानै लाबोनानै जोङो न'आव दोनो आरो नोंथां बस्थायाव सोनानै दोनो नङाब्ला जोङो बायदिसिना जायगायाव दोनो आरो नोंथां। बेखौ जोङो माने से बोसोरसो दोननांगौ जायो आरो नोंथां जाहाथे जोंना जेसांनो जोङो बे बेसर बेगरखौ जोङो गोबौ दोनो अब्लानो अब्लासो जोंना बेसरनिफ्राय गोबां थाव खौ जों मोनो आरो बेनिखायनो जों बेखौ गोबाव दोननांगौ जायो आरो नोंथां। बेनिफ्रायसो जोङो बेखौ थावखौ जोङो फेरेदनो जोङो मेसिनाव लाना थाङो आरो बेनि उनाव जोङो थावखौ फेरेेदनानै जोङो जोंनाथ' बायदिसिना जोङो न'आवनो संनाय
औ
बायदि जोङो भाजा संनाय जोङो माबाफोर संनोबा जोङो एवनाय फोराव जोंनो थावखौ गोनांथि जायो नालाय नोंथां बेनि थाखायनो जोंना जोबोर थावा जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार नोंथां। आरो बेनि अनगायैबोथ' जोंना बेफोरबायदिनो जोङो बेसर आबादखौ गायो आरो नोंथां। आरो बुंनो थाङोबाथ' जोंना बायदिसिना जोंना मेस मेसें बोथोराव गायनाय दङब्ला जेरै गोथां मैगं थाइगं जोंना लाइ लाफा दुुनन्दिया नङाब्ला जोंना बिन हा बिनखौबो जों गायो गाजर बायदिसिनाखौ गायनानै जोङो गोथां मैगं थाइगं लाइ लाफाखौ जोङो मादो जायो होनब्ला जोङो गु मैद्रु हिसाबैबो जायो नङाब्ला जों खारैदो‌बो जायो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंनि बै ओनसोलाव माने बेसर आलुखौबो जोङो बे बेफोरबायदिनो जोङो एवनानै बेखौ जोङो खदालजों एसे एसे जोङो लङा रखम जावनानै बेयाव फोनानै जोङो माने बै नाराफोरखौ जिगाबफोरखौ होनानै जेब्ला जोंना बै रज'यो अब्ला जोंना बेयाव एसे माने बिबांनि खम बिबांनि जोंना स्प्रे सारनांगौ आरो जाहाथे एम्फौफोर जाया। बेफोरबायादिनो जोंना रानब्ला जोङो आलुखौ बुरनानै जोङो माने फानोबो नङाब्ला जों न'आवबो जायो आरो नोंथां औ होमब्ला नोंथां जोंना रायज्लायनाय सम मावाबबोथ'बायमोन नोंथां
औ नोंथां दोनथ'नोसै दे न' होनबा गोजोनथों गोजोनथों